नों खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आं न'आवनो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ ओ नोंथाङा ओ सम मोनोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरोना
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां
ओ आयदायानो जाहैबाय बिदिनो जोंनि बर'फोरनि फेभरेट ओंख्रि नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमबा औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जे जोङो अनलाजों दाउ खौजों जों बोरै सङो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो नामा
औ नोंथां हागोन फोरमायनो हागोन बिदि बिदिब्ला जों आं आं मिन्थिनाय बायदिबा जों जोंनिजों जेरै संनानै जायो
औ
औ अनलाजों दाउजोंखौ नोंथांनो खोनथानोसै
औ औ
जिथु अनलाजों दाउजोंआ आंनिबो फेभरेट ओंख्रि बुंनो हागोन आरो नोंथां
औ
अनलाखौ सोङोबा सिगाङावनो जोङो अन मा माइरंखौहाय सोमनानै दसे दोनगोरनांगौ जाहाथे माइरङा गुरै जायो ओ बेनिफ्राय सोमनानै दोननानै दाउ दाउ बुङोबा आङो लकेल दाउखौ साबफिन मोनो आरो।
औ औ औ।
औ ब्रयलारखौहाय बे मेडिसिन होनायखाय बारा इन्टारेस्ट मोना लकेल दाउनि टेस्ट दा बेलेग जायो नालाय लकेल दाउजोंखौनो संनाय जायो लकेल दाउखौ जा जोङो न'आव थायोबाथ' न'आवनो सिथारबाय आरो नङाबा बाजारनिफ्राय बायनानै बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोबाय। बिनिफ्राइ पियास हानानै लानोसै बानलु सामब्राम गुफुर। ओ पासफरन ओमफाय बिदिनो मस्लाखौहाय जोङो थबसियाव देनानै लाग्रोनोसै आरो बिनिफ्राय माइरंआ जेला गुरै जायो होनबा मिक्सारावहाय उनानै लागोनबा थबसियाव देना लागोन आथिखालावथ' ओ उवाल बा थफसिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला। आथि मिक्सार ग्राइन्डारखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
उननानै लानानै ओमफाय बिनिफाय जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ गेसाव सङा लासे औदाबाव संनायखौ आं साबफिन मोनो मानो होनबा औदाबनि अरजों संनाया टेस्ट। आ बेलेग जायो नोंथां।
औ औ।
अनला ओंख्रिखौ सङोबा सब समाय आं अरावनो सङो आरो ओमफाय अरावहाय सारायखौ जाननानै लानोसै जेला साराया गुदुं जायो होनबा बेयावहाय थाव होनानै ओ जों सुनानै लाखानानै दोननाय बे पियासखौ होनसै बिनिफ्राय
औ।
एसे ब्राउन कालार जायोबा दाउ बेदरखौ होनानै एसे एवनोसै आरो संख्रि होनानै।
बेनिफ्राय ओ दाउआ जेला गावनि दै ओंखारनानै एसे माबागोन रानगोन। बा बिनिफाय ए हालदै होनानै थबसियाव देनाय बे मस्ला मस्लिखौ होनानै एसे एवगोन आरो खोबै खोबै। एसे खनै खोनथामसो। खोबनानै एवनानै ओमफाय एसे मोजां थाव ओंखारो। एसे एसे मोजां एवनानै ओ बिनिफ्राय जोङो दैखौ होनानै गोदौ होनसै आरो अ माबायाव बेदरखौहाय दै होनानै। दै खोबनानै एसे गोदौ होनानै बिनिफ्राय जेला ओ दाउ आ लुयो मोननाय मोननाय बायदि जायो बिदिब्ला ओमफ्रायहाय जोङो बे अन उननानै दोननायखौहाय माबाजोंहाय दैजों एसे गलायनानै जिहेथु गथा जाया दै- दैजों गलायनानै होयोबा गथा जाया आरो होनोसै ओमफाय बिनिफाय एसे गोदौबा जों खारै होनानै होगोन। खारै होनानै बे गोदौहोसै जेला गोदौनानै एसे ला। जायो होमबा थ' ओ दैलां बोथोरावथ' दुन्दिया मोननो थाङा दुन्दिया एभलेबेल गैया दा गंगार दुन्दियाखौ होयो आरो दा मेसेंबो सोरबा जोङो दुन्दिया बेले गुजायोबा दुन्दियाखौ होनानै होगोन। आसान जेला खांजानाय बायदि जायो ज जखाखौ नायनानै ओमफ्राय संख्रि साख फिनानै थांनोसै आरोखि बेबायदि जायो जोंहानिजों। ओमफ्राय दा ओ-नोंथांनि थिङैहाय आरो नोंथाङा। माबे ओंख्रिखौ गोथाव मोनो फेभरेट ओंख्रिखौ खोन्थानो हागोन दे नोंथाङा।
औ आंनि फेभरेट ओंख्रियाथ बेनो अनलाजों दाउ आरो बेजों लोगोसे नारजि अमाखौ। खौबो आं बिराद गोथाव मोनो। आरो सबायजों साम बेफोरखौबो आङो गासिखौबो माने गोथाव मोनजोबो आरो ना।
औ एक्सुलि जोंनि बरनि ओंख्रियानो बुंखाङोबा गोथावजों होनजायो नङा होमबानोथां।
औ औ गोथाव जोब औ आं। नोंथांनो नार्जिजों अमाखौ जों माबायदि सङो एसे फोरमायनानै होनोसै। ओ-जोङो औ। गिबियावनो जोङो नार्जिजों अमाजों संनो थाखाय जोङो नार्जि नारजियाथ जोंनिया। फाथोजोंसो जायो बिनि थाखाय जोङो फाथोखौ। फाथोखौ खानानै जोङो गिबियावनो फोराननानै लानांगौ। आरो फोर फोरानखांनानै बियो रानोब्ला जोङो बेखौ। ओ-जानो थाखाय मालाबा समावफोरबो जानो थाखाय जोङो बेखौ प्लास्टिक। फ्राव बा मनाफ्राव बा बस्थाफोराव सोनानै दोननो हायो आरो दोननानै जोङो। औ जेला जानो गोसो बेखौ। हाननानै जोङो दैयाव सोमनांगौ आरो ना जे बिनि मैलानि। नांनानै थानाय मैलाफ्रा रुइनानै गलांनायनि। ओ-बिनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननो दोनसिगोन एस से गोबाव आरो। ओ-बि-नारजिजों जानो थाखाय जोङो अमाफोर बा अमा मेजेम बा दाउ। फोरजोंबो बांसिन अमाजों गोथाव आरोना बियो।
औ औ औ।
औ औ जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय अमाखौ बायनानै लाबोजायो बा नफोराव सि सिथारोबा अमा सिथारोबा जोङो नफोरनि नफोरनिजोंनो संनो हायो। ओ-बिनि उनाव जोङो औ अमाखौ ला ओ-मोजाङै सुनानै। जोङो ओ फार्स्टावनो बिदिनो सारायखौ जाननानै जोङो थाव। पियास सेरनानै इदिनो बेदरखौ एवनांगौ आर ना। एवनानै जोङो मस्ला मस्लि देनानै बेनो ओ-सा होनानै होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बानलु संख्रिफोरखौबो होखानांगौ। आरो हालदै औ हालदै हो ओं हालदै होदो बिनिफ्राय एरदो मोजाङै एरनानै जोङो बेखौ। ओ-मोजाङै मोनहोग्रोनांगौ आरो बे आरो बेजों लोगोसे जोङो नारजि सोमना दोननायखौ जोङो बेखौ मोजाङै सिखोनाव सिखोनाव सुनानै। ओ सेबै सेबै सुनांगौ आरो ना जाहाथे बिनि मैलाया। खारलांनायनि ओ बेखौ खनथाम खनब्रैसो सुनांगौ दै आलदा आलदा सोलायनानै बिनिफ्राय सुखांनायनि। उनाव जोङो नारजिखौ संनो थाखायथ जोंनो खारैनि गोनांथि खाथार। जोङो खारैजों बेखौ। ओ-साराय जाननानै जोङो बेखौ होसननानै जोङो खारैखौबो होसननानै बेखौ। ओ रुइहोनांगौ आरो ना रुइखांनायनि उनाव जोङो औ सा ओ सागंफोरजों बेखौ साग्लिनानै लानांगौ गेब्लेहोनांगौ मोजाङै। आरो बिनि उनाव औ एवनाय बेदरा जोंना मोनोब्ला जोङो बेखौ ओ नारजियाव रखमना होनांगौ आरो होसननांगौ बा जोङो नारजिखौ बेदरावबो होसनजायो आरोना। ओ बिनि उनाव जोङो ओ दसे गोबाव गोदौ होनांगौ जाहाथे मोजाङै मिक्स जाजोबनायनि आ आरो मोजाङै मोननायनि औ उम मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संख्रि साखिनायनानै खांनाय जायो आरो जुदि संख्रि नांबाथाय खांसिगोन आरो औ औ ओ दा नोंथाङा
जोंनि बर'फोरनि ओंख्रियानो बुंनो थाङोब्ला आरो गोथाव जोब होनजायो नङा होमबा?
औ औ गासिबो गोथावजोब आरो। दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जे जोंनि ओ साम'जों सबाइखौ जों जों माबायदि संनांगौ बेखौ एसे फोरमायनानै होबावदो दे।
औ हागोन फोरमायनो ओ साम'जों सजों होनोबा जोङो साम'खौथ' जोंना दै गैया नालाय बायनानै लाबोनांगौ जायो आरोखि खननानैथ' लायनो खाथियाव दै गैया नालाय दा बाजारनिफ्राय जों बायनानै लाबोनानै साम'खौहाय बे मोखाङावहाय मोनसे आयसा थायोना बेखौ बोखानानै गारनानै गौ बिनिफ्राय ओ माबाखौहाय बे ससे दाननांगौ मानो होनबा साम'खौ दानाबा सोब नायावहाय बि सिंनि मोदोमा ओंखारा आरोखि
औ ओं
बेवहाय साम'खो जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै बेखौ सायनानै माबाजोंहाय बेखौहाय मोजांडै हुनांगौ मा होनोमोनलाय लेबु होनानै बे सानि मैलाया साफा जायो लेबु संख्रि होनानै सुनांगौ आरो बे बादि साब मोजाङै फुनानै लाग्रोनानै दोनसै बेनिफ्राय जोङो सबायखौहाय रुनोसै
औ
सबायखौ रुनानै ओमफायहाय ओ जेला सबाया रुयो होमबा साम'खौहाय साम'खौहाय माबानानै साराय जाननानै साराय गुदुं जायोबा पियास थाव होनोसै पियास होनानै एसे एवनोसै ओमफाय बिनिफ्राय साम'खौ होनानै एवनोसै एसे मोजां एवनांगौ जितु सेना साम'नि सेना खारो आरो दे मोजां मोदोमनायनि नङाबा खारोना एसे गोथां गोथान ओंखायनो एसे मो जाङै एवनानै लाग्रोनानै मस्ला मस्लि होनोसै थाव माबा मो मस्ला साम'आवहाय जोंहा इलाइसि होनो बेफोरखौ होयोबा जाहाथे साम'नि सेना थाया आरोखि एसे माबाया खारो नालाय एसे गोथाव मोदोमो। ओंखायनो इलाइसि ओमफाय मस्ला सामब्राम गुफुर होनानै बानलु होनानै हालदै होनानै एवनोसै एसे मोजांनो खोबै खोबै ओमफ्राय बेनिफ्राय जेला साम'आ एसे मोजां जायो होमबा। बे सबाय रुनानै लाखानायखौ जोङो सागंजों एसे सानानै ओमफ्राय बिनिफ्राय साम'आवहाय होनानै माबानोसै गोदौ होनोसै ओमफ्राय खारै होनानै एसे मोननाय बायदि साजासे गोदौहसै आरोखि दै जानानै
औ औ
जब्ला मोनो होमबा फ्राय साम' ओंख्रियावहाय आङो गंगार दुन्दिया होयोबा बिराद गोथाव मोनो
ओ
ओमफ्राय गंगार दुन्दियाखौहाय ओरैनो गानै गा थामथिंहाथ' न'आवनो मोनो नालाय खानानैबो ओरैनो आखाइजों सिफ्लेना होनोसै आरो जों मोदोमनायनि ओमफ्राय संख्रि साखेनसै बास
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नों मोथाजों ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो फोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै बिदि औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै
दा समाबो जानानै फैबाय औ नोंथां
औ दे होमबा गोजोन्थों
औ गोजोन्थों
उ